ना फैथारबाय खोमा
गोथाव मोनजायाखैलै आं दिनै माबायावासो थांदोंमोन बाजारावसो थांदोंमोन दखानाव
मालानिलै अ बेसोर
गे माबा होनलाय बार सोहैदोंमोन आं बेयाव ओंखाम संग्रानि ।
ओंखाम संग्रानि ए न'नि
ननि बार
दे
नैलै खेरेन्दाया फैलाबायथारदों । हा
खिरनाय
उम नैबे सिंङाव हाबफैदों एरगारना गारहरदांनै
बिहद बुथार बुथार बुथारनांगौ ।
बुथाराबा
माबा सारनांगौ फिन बैथिं मोनाम मोनामग्रा सारनांगौ ख'ना ख'ना सानदों लायनोसैथ'
बहाय थांनो माबुसथु लायनो
नायसैनो ओरै जोंनाव हामसै जोंनाव आं ओंखाम जानोसै
थांजायो माबा आं दहाय लाब माबालै माबाखौ बै आथिङाव माबायाव होग्राखौ जोनायाव जोलुरनियाव साथिथाखानि फनसास थाखानि लाबाय आरो साथि थाखायाव बाजि रां बाजि रां ओमफ्राय आं जारसिलाबोदोंना जारसिखौ लाबोफा औ गानग्रा लाफादों जोमग्रा
जोमग्रा जोमग्रा जोमग्राबो लाबोलायदों जोंमग्राबो लाबोलायदों
उम दाउस्रि फैदोंलोय बेयाव सिलायाव दाउस्रि दंमोनखोमा
खोमाखिफ्रा
अबेयाव
गनथंङाव नायाखै
माने
गंखिफोर खोमाखिफोर जागोनना जायाखैलै गनथंफ्राव
गनथंङाव जायाखै गुंखि गैया खोमाखिबो गैया
बिसबांगोबाव एरो नों नै
आंहा एरबाय थायो आंनो माथो न'आवनो थाहैखायो नवावनो थानानै ओ माथो थायोखायो आंना
ए एरैना दङ आंना गैयालै नैबाव दङ बेजोंनो
बेनथ' दिनै मा खामानि मावगोना मावासै सानगासिनो आं
न'खौ मोस्रावसो संहैयो सानैबो सार बै रिंगायावसो हगोन दा बै रिंगा दिनै बा रिंगानिफ्रायनो जोगोनलै मा मिथियालै मानि मेलथाय मानिफ्राय सावरायामोन ऐसे हाखु दाखु थांब्रबदो़ बाव मोनजागोनसै आद्रा दिनै नोंसिनि आंनिया फैया नामा दिनैबो नोंसिनि आंना जेबो फैया नामा
खबर हरदो माथो माथोखौ दिस दंहैनो माबायावसो आमथिखायावसो औ जों गामिनिबो आर बै माबानिबो ओ गय बागान बारिनिबो
हाब बो सोरनाव थांदोंथाय जेआ अ बैसोनाव बिरग्रानाव ए बिरग्रानाव गावसोरल' सिरि जाहैथलायदों आरो
सालाफ्रा सिब सिब जाहैदों फिस्रो
ओ मथर गोनांखाय लेंंहरलायालै दाना नायाबो गय बागानना
माने मथरजों थांबाय जनो दा डाइरेक्ट फैदोब्रा ओनद ओरै इन्टारेस्ट जाथारो ओरै नै मानि रां
बिनि राङा
अबेनि रांलै
बिनिया जों लायरायनायनि राङा
ए है आं माबाखौ खालामाखैना बैखौ ओ रांनि माबा जयेनखौ आं खालामाखैना माबाखौ
जायखिजाया नुयोना बेसेबां जाखो ए खालामथ'वाखैमोन ओ लायरायनायाथ' बुरजा लायरायबाय थ'
ओरै बेखार जा मानो होनबा बे थाव ओ ओम इन्टारनेटआ ओ माबा गोनो नाङा नाङाखैना नाङैखायनो ओरैनो बेखारावनो लस रानिंखो ओ खनथामा लस जादों आरोना ओरैनो आमफाय थेवब्लाबो सानजाफादो बियो
आंना मिया मोनबाय आं जिसेजौ मोनबाय
ए आमफ्राय आंना मारै हिसाब लाजाखोथाय हिसाब ला हिसाब लाजायो दा बिदियाबो ना टावार नाङैयाबो हिसाब थायो
होमबा ए हिसाब माने नों फैसाखौ नुवाखै नों बेसेबां दं
ओहो आं माबा बानायाखै बेखौ कानेक्ट बानायाखै फिसानिखौ
ए फैसायाव कानेक्ट खालामनानै हाबसिगोन जामालाय नोंनाव आंनाव हाब बाय आंनाबो हाबबाय आमफाय बे अखा खोरोमग्रानाबो हाबबाय
ए उम उम उम जायखिया मैया नुदोंमोनना आमफाय नों आमफाय नोंसिना हाबगोनना हाबला
हाबबावो एलाय आं दालाय लायरायफिननायालाय दालाय लायरायफिनाखै
थामजि बार जायाखैमोन
हो दासो खेबसे ओहो थामजि जायाखैमोन थामजिबा ना बे सांसो जानांगौथाय
मा थामजि बार होननानै बुंदोंमोनलाय नुवाखै मैया बिसिना आदा ननदुवा नारना माबा-माबाया ओ बिदाया नारनानै
उम
हायज्रिद होजोबबाय बै माबा औवा गायनाया मैया जों बेयाव हायज्रिदजों आथिङा फेन्दाया
सोरनिया नोंनिया?
उम गोसोम जाजोब्बाय नै मैया एसेल'थार बिदि नांदो सानाखैमोन आङो दा बांसि
मैया मोजां जादोंमोनथ' दिनैबो जागोन साबैसे थाफैबा बरिया जागोन
जादोंमोन जानायालाय आमफ्राय नै दा मालायफोरजों जोनांगौवावसो एसे मानसिया बुरजा नांगौ आरो
औ फैगोन ना मालाय उम बादायलायनाय सोरबा उम जागोन बे जाहैगोन जेबो नङा
उम नोंसिनथिं खांख्राइ मोनोना मोना खांख्राइ जामिननि नां दरबारियाव
खांख्राइ मोनोब्रा जोंथिं नांदर बारि गैया
ए
खांख्राइ मोनो जोंनि बे गुदिनि दैयाव हमबानो मोनो
ए आमफाय बे दैया मानिफ्राय फैयो बामाबा मोनसे गारलाबायनाय माबालाबायनाय उस सिलाबायोदांलै बियो थोद मेला न' खाथि खा थिं माबा गारनाय दं माबा माबि गारनाय प्लास्टिक प्लुस्टिक
बिलाय गारखागोनना सोरबा खाथियावलाय
उम बि दैयाव मानसिफ्रा माबायो नामा ना-नाफोरबो गुरबायबायो नामा?
औ ना गुरा माथो ना गुरो बै खन्द'वाव जेबो गैयाथ' जोंनिया दुब्लियाव लांग्रासो नालाय बियो
उम ओरै नोंसिनि ओरै बारनानै बै न'खरसे ना माबा सोरबा माबा जा दैखर खा थिना दैयावहाय माबा फैलाजोबो बै हाससिनायफोर माबाफोर गासिबो फैलाजोबो ना। सोरबा सोरबा बिदि जइन खालामो ना।
हासुनाया फैया फैनाया जोंनानो दुगैग्राना फैयो आंना।
ए
जोंनियाव दु गैग्राना थाङोब्ला दुगैग्राना थाङो। हासु खायाना
उम उम
फलं मोननांसिगौमोन जोंनिखौ खिग्रानिखौ
औरा दाख्ललि जों माबादोंमोनना थुसुबाय थादोंमोन माबाजों लोगोजों आंजों।
दा सानैजों थुफिनसै सानै दा सानजों
माने आं सानदोंमोन दाख्लै बुस्थुआ माबायाव गैयामोन ना जोंना बै दै मथरा माबा माबा माब दै होग्रायाब गैयामोन ना। बेखौ आङो पाइपखौ खुसि सोनानै ना आरस' अनानै दैखौ मेसिन होनो आ सानदों बिदि सानदोंमोन आरो आंहा नङा पाइपखौ हास सगोन ससे हास'आव गारगोन जुदि बेखौ ससे हास'नो गार थागोना जों बै जसेबां गोथाव हाबलाङो बे ससे हास'नानै बोरायखाबाय नालाय बुस्थुआबो मेरला लावद्रायनायखाय एसे मेरला सहाय माबा जाखाबाय। ओंखायनो आं बेखौ सोनानै
नाङा बेखौ दाखालामथार बेखौ दा खालाम बिदि खालाम नाङा ओहो बिदि खालामनाङा।
र' र' र' बै माबाजोंबो जानायाथाय बे औवा दालाय गोरलै एसे गोरलै दबजों माबादि जागोनथाय?
उजियै औवा गोरलै दा औवा दमगोनथ' आरो ओं जेयायाबो देननो हागौ जियाजियाबो बे थाराबो दोमनो हागौ।
जों बानायदोंमोन आगलनि बादिजो
र बानायफिनगोन दायो
मिलायाखै बुस्थुआ
सानैजों बानायगोनर दायो
उम उम उम
दै दैखौ बानायखाबायना आं दै दैखौ लागाखाबाय दैनि दै दै बोहो
उम दाना गासै रायलायनाया जिबा बार जाबायदां?
जिबा बार होमबा आंनिफ्राय बांसिन जाबाव
बांसिन माने बै मैया खोन्थामा लस जानानै दंना आंना ।
उम बे माबा थाङाब्रा बियो नोंनि गोरोन्थि थाङाब्रा बेखौ माबायाव लाखाया साननायाव लाखाया । जेबो नोङा बे थागोन थागोन खाद थागोन बेजों हिसाब नङा नोंनि बे माबाजोंसो हिसाब गोलावजों जिसा
ए ओमफ्राय आंना दा बिदि खालामनो मोनलाब्रा बैखौ बुस्थुखौ फिलाब खालामनो मोनला ।
उम आंहा रां मोनखायो नै आंहा रां मोनखायो आंनाव मोनसे दंबावखायो रायलाय ग्राया बे मोनसेजों हो थि माथो मोननैखा ननिजोंबो रायलायगोनना ननिजोंबो रायजायो जेनबा ।
ए
इसां मोननायावलाय माब्र ने?
उम माथो जाबायना नोंसोरना नै मोनबायानो ।
औ
आंहाबो बानायनांसिगोन माबाखौ
माखौ उम उम उम खिजानो बे थेलेफनजों जाबावगोन खोमा? बे जानबुंजों जाबावनोथ ना बाराबा
अबेजों
बे जानबुंजों जाबावनोबो हागौ ।
उम उम उम
बे जानबुं नाम्बारजों
आलदा आलदा होजाया खोमालै ने नायामोन बे मबाइल माबा जानबुं आ मोनसेजों जायाखोम ना?
मिथिया बेखौथ' मिथिनाय नंला जायखिजाया नायसै नायनानै मा जायो?
उम उम
जोंना दाउआनो दाबो सफैयालै ।
ए जरइभेन
बिहरनो माने लायनांगौसो नागिरहैनांगौसो ।
होमबालाय बोरैथो दानो सफैया नोंसोर लायाबाबो सौफैया ।
दिनै रबिबार लायनो माबायानो मिलायाखै । यै समानो मिलायाखै थांनो माबा ओरैबो जाया ओरैबो जाया ओमहो नङा बे न'आव थाग्रायानो जों न'आव जाग्राया न'आव फिसिग्राया ।
ए
न'आव फिसिग्राखौनो
उम लाबोदो बिदिनो ओ जो खौ माबासो लाबोगोरदोब्रा बिसथासो
ओ ओ ओ ओ
खौ माबा दसथासो लाबोदो
जोला होनालै फाग्ला दाउलासो
दाउलाना जोला
औ दाउ दाउजो दाउलास जोंना जो जोला होनालै
बेनोथ'
फारौफोरखौसो जो जोला होनो
ओम ओम ओम
ओमफ्राय दाउखौलाय दाउला दंखायोना दावखौलाय दि न'आव फिसिग्रा दाउखौ दाउला दाउजो होनखायोना
ओम खुसेर बि बिदैसो लोंनो लुबैलाबायबाय माथो आयदै
दाउदै दे दा मोनलों दा मोनलों गोन आंजों दा मोनलोंगोन नों
लोंजागोन होमबालाय ओरै थांसै माबा बारनानै दलं बारनानै थांगोन नामा हा
खर'खौ लानांगोन खर'खौ
ए बैखौ बारलांगोन
बारलांनोबो हागौ बाराबा
गोजौ माबाखौ दालांखौ
औ बारलांनोबो हागौ दिनै रबिबारलै बिथिं बन्द'सो जाजोबगोन जानायालाय
ए बिदियाव बियो दिनैनि थारिखआव बन्द' जायोना डेटआव
औ दिनै रबिबार ना दिनै रबिबार बारायाव बन्द' जायो बिखौ बन्द' जाजोबसिगोन र सुनांसिगौल' होन नोंसोर सुवाबो मायाबो
दाख्लै सुदों ओमफ्राय दा नै बेखौ सुफिनांसिगौलाय ओइ मोनसेनासो रुम मोनस बिनासो
गस्ला गानदो फैदो गस्ला गान्दोलाय गस्ला गानदोलाय
होमबालाय आं दायो नोंजों माबानोसै उनाव
औ दा औ दाहाय माबानोसै फैनानै
उम जों मैया बै माबाजों आंजों मानसि गाहायजों आंजों माबासो जादों ओ बे खोननै आं खोननै फिनो
ए नोङाबा दाबो माबासि होनबा माबाफिन
दे नांथ'ला होमबालाय थांसै थब जानायनि
फिन नायोबा माबा होनबा
नोंहा फिथा सावनांगौबा आरो नांगौ नामा नोंना
थांनाया एथ हाखु दाखु नङा नोंनायालाय
होनबालाय खिनसे रायलायना थांनोसै
औ खेमसे हरदो दे दसेनो जोबखायोना बेलाय खेनसेयालाय जोबा द्रियाब्रा र' आंसो माबागोन दा
ए जाबायथ' जानायालाय
जागोनबा जागोनले आंहा खाथिसो सो बोखो होखायोना
खाथियाव सहै होनानैसो माबाखायो